औ नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनादों
औ बिदिब्ला नोंथाङा ओ आंखौ कल खालामनायनि जाहोना मामोन
ओरैनो
एसे मबाइलखौ खाथियाव लालाय नोंथां आङो लासै खोनादों एसे
अ खोनायाखै नामा
औ खोनादों खोनानाया
औ औ
बिदिब्ला नोंथां होमबालाय जोङो जोंनि बैसागु फोरबोनि नि सायावनो सावरायनोसै नामा
औ
औ बिदिब्ला नोंथाङा जोंनि बैसागु फोरबोखौ गिबियावनो जोङो ओ मा नेमै मा खालामनानै फालिग्रोनाय जायो नोंथाङा एसे सुंद'यै फोरमायदो
औ ओ बैसागो बैसागोआव जेरै जोङो ओ मोसौ बिहु आरो ओ मानसिनि बिहु बिदि थायो जोङो मोसौ मोसौखौ थुखैनो ओमफ्राय ओ सैथो
नंगौ
हेलौ सैथो सैथो मासनि ओ जोबथि सानाव जोङो मोसौखौ थुखैनो थाखाय जि बेसादफोर नांगौ जेरै दिग्लिलिथि बिलाइ आरो हालदै बायदिसिना फानथाव ओ लाव बिदि बुथुमनानै लानाय जायो आरो अ थिग बिदिनो ओ अखानायै सोरांङोब्ला मोसौ औ ओ फान्थाव आरो हालदै बेफोरखौ हाना लानानै माला सुनानै ओ मोसौफोरनो गानहोनायबो जायो आरो निसिं इसिं आरो न' माइ भाख्रिफोराव आलायनानै दोननाय जायो आरो
थिग बिदिनो ओम माबाखौ ओ-सारायनि हांगारफोर खौ हनानै। फथा बानायनाय जायो आरो मोसौफोरनो फोननो थाखाय।
नंगौ नोंथां।
औ थिग बिदिनो मोसौखौ थुखैनो थाखाय थियारि खालामनाय जायो।
औ नंगौ।
आरो मानसि मोनसे बिहुनि थाखाय जेरै जोङो ओ नेक्स्ट अखानायै जोङो ओ- गोदोरखौ मान होनो थाखाय उन्दैफोरा ओ उन्दैया गोदोरखौ मान होनो थाखाय ओंखारबोनाय जायो आरो ना गामि ओनसोलफोराव आबै आबौ जेरै भाय-भागिफोरखौ मान होनाय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
औ।
थिग बेबायदिनो नोंथांमोननि ओनसोलनि बायदिनो जोंनि ओनसोल लावबो बैसागु फोरबोखौ जोङो थिग बेबायदि बेबायदियैनो फालियो। गिबियावनो जोङो मोसौ बैसागु फालियो बेनि उनाव जोङो मानसि बैसागु खौ फालियो नङा होमबा नोंथां औ थिग बेबायदिनो जोंहाबो मोसौ बैसागुखौ बेबायदि नेमफोरदो फालियो जेरै जोङो मोसौखौ बेयावनो थुखैग्रोना लायो नङा होमब्ला?
औ।
औ बेखौ जोङो बायदिसिना नांगौ मुवा मिथिंगायावनो मोननाय जे जेरै। जोंनि फिथाइ सामथायाइ लाव फान्थाव हालदै खाथ्रि दिगलिलिथि बिलाइ जों बेफोरखौनो बाहायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ बेफोरखौ जोङो देनानै बा देग्लिनानै लायो आरो जों माला सुनानै मोसौनो गानहोयो आरो न'फोरावबो जोङोे थेबनानै। दोनो उखुमफोरावहाय आरो थिग बेबायदिनो जोङो बेनि खावसे बाहागोखौ दुब्लियावहाय मोसौखौ होलांनाय समाव जोङो लांफायो। फानानै बेखौ थुखैनायावहाय जोङो बिनि मोदोमफोराव फुनो आरो बे दिग्लिलिटि बिलाइ जों जोंङो बुज्राव बुज्राव मेथाइ खनै खनै मोसौखौ थुखैयो आरोना नोंथां। औ थिग बेबायदि दिनो मोसौखौ थुखैखांनानै जोङो बे लांदां फोथाराव हगारनानै होबोयो आरो बेनि उनावहाय जोङो न'आव फैयो न'आव फैनानै जोङो बे हालदि हायजें बिफिरखौ जोंङो खावसे आथा लाबो फिननानै बा जोङो मोसौखौ थुखैनो लां सिगाङाव जयै न'आव इसे दोनलांग्रोखानानै जोङो बेजों देल्गि देल्गिनानै लाव फान्थाव हालदै खाथ्रि बेफोरखौ जोङो देल्गि ना लानानैहाय मोखाआव बा खानायाव आरो मोदोम गंसेया जोङो बेखौ लानानै फुनो आरो दुगैयो। नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ थिग बेफोरबायदिनो नेमफोरा दङ आरो।
औ।
थिग बेबायदिनो। उनावहाय मोना-मोना समाव जोङो मोसौखौ दुब्लिनिफ्राय फोथारनिफ्राय लानानै। लानानै न'आवहाय फैयो फैनायनि उनावहाय जोङो मोसौनो मोसौ गलियावहाय।
फागा गोदानजों जोङो मोसौखौ। खानाय जायो आरो गिबियावनो जोङो दिंखिया थास' बिलाइ। बेफोरबायदि थुलुंसि, माइरं गरसे। से, गरनै आरो दै गोथार, गय जरा, फाथै जरा लानानै। आलारि बाथि साव। खावनानै जोङो फागा गोदानखौ बावनानै मोसौनो गानहो ओ। खानानै दोननाय जायो आरोना नोंथां।
औ-औ नंगौ।
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
थिग बेबायदियैनो जोंहा मानसिनि बैसागुखौबो नोंथाङा सिगाङाव। हायनो बुंलांनाय बायदि जोंहाबो गोबां नेमखान्थिफोरजों फालिनाय जायो। गिबियावनो जोङो मानसिनि बैसागुखौ फालिनो थाखाय जोंहा। फुंनिफ्रायनो सिखारनानै न'खरनि बयबो। ओ न'खरखौ साफ साफा-सुफा खालामनायजों लोगोसे गावबो दुगैस्रा लोबस्रां गोथार जानानै जोङो न'नि बाथौ मन्दिरावहाय जोङो आलारि बाथि। थि फोजोंग्रोयो बेनि उनावहाय जोङो बायदिसिना उन्दैया गेदेरखौ। गेदेरा उन्दैखौ बिमा-बिफा, बिब'-बिनानाव, बिदा-फंबाय। फंबाइ, बिबै-बिबौ थिग बेफोरबायदि जोङो ओ सनमान। लायो आरो मान होलायो नङा होमबा?
औ नंगौ।
बे मान होलायनाय सनमान होलायनायाव जोङो ओ जोंनि जि जेरै। जेरै फालि जेरै बिहुवान फालि बा जोङो आर'नाइ फालि दानानै दोनोना। बेखौहाय जोङो। मान बावनायाव ओ गाव गायनि गिदिरसिन बैसोनो जोङो। होनाय जायो आरोना नोंथां। थिग बेबायदिनो जोंनि गिदिरसिनफोरा उन्दैफोरनो रां बा। माबा मोनसे अनथोब हैयो आरो नोंथां अन्नायजों लोगोसे।
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
बिदिब्ला बेनि उनावहाय जोङो गामि-गामि, न'खर-न'खर। गासिबो गथ'-गथाय, बोराइ-बेन्थ', सेंग्रा-सिख्ला, बोराय-बुरि। ओंखारलाङो नङा होमबा गामियाव ज'-ज' बैसागो मागिनो? थिग बे बैसागो मागिनायाव नोंथाङा ओ मा-मा दामजु बा। गाननाय-जोमनायफोरखौ ओ गाननाय। नुयो नोंथाङा एसे फोरमायदो।
औ जेरै जोंनि जाय ओ बैसागुब्ला। ओ जेरै हिनजावफोरा जेरै बा गथ'सा हिनजावसा। गेदेर, उन्दै गासैबो जेरै ओ। ब्लाउस गोजा, दख'ना बिदन आरो। आर'नाइ फालि गोथां खायफा। बेफोरबायदि गोजा बेफोरबायदि गाबनि लानानै ओंखारबोनाय नु। ओमफाय थिग बिदिनो हौवासाफोराबो गामसा खायमा गिन्जि गु- गुफुरबा आर'नाइ फालि लानानै ओंखारबोनाय नुनो मोनो आरो
औ नंगौ नोंथां थिग बेबायदिनो बे बैसागु मोसानाय सायावहाय दामग्रा देग्रा आगजु अ बबे बबे आगजुफोरखौ बाहायो नोथाङा फोरमायदो
औ दामनाय देनाय आगजुफोर बुंनो थाङोब्ला जेरै हारमनियाम खाम सेफुं सेरजा थरखा बिदिनो जाबख्रिं बेफोरखौ बाहायनाय जायो आरो
नंगौ‌ नोंथां थिग बेफोरबायदिनो बेफोरनि गेजेराव जोंहा बेफोर दामग्रा देग्रा आगजुफोर खौ जोङो न'आवनो बा गावनि आखाइजोंनो बानायनानै लायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
औ बेबायदिनो जोङो सिफुं जेरै खाम आरो थरखा बेफोरबायदिखौ जोङो गावनि आखाइजोंनो न'आवनो बानाय बानायनानै
दामनाय देनाय जायो आरोना बैसागु बोथोराव
औ
औ बे खामखौ माबेनिफ्राय बानायो नोंथाङा एसे मिथिगौबा फोरमायना होदो
आं बेनि बागैथ' मिथिनाय जायाखै
औ नंगौ बेनि बागै बुंनो थाङोब्ला आङो खोनानो मोननाय बायदिब्ला बे बोरमानि बिगुर बेजों बानायो होननाय खोनादों नोंथां
मा बुंदों
थिग बेबायदिनो बैसागुखौ जोङो न'खर न'खर मागियो नङा होमब्ला औ दे बे न'खर न'खर मागिनानै मोननाय बा जा रां एसे एनै बा जोङो जा अन्थोब मोनबोयो बेखौ नोंथांमोननि ओनसोलथिंजाय मा खालामनाय जायो
बेफोर मोनबोनाय अनथोबफोरजों ओह जोङो गेदेर उन्दै गासै बे ज' जानानै ओह जानाय जायो आरो जयैनो
नंगौ नोंथां बेखौनो जोङो लावखार ओंखाम जानाय होननानै बुङो आरोना नोंथां
औ औ
औ थिग बेबायदिनो जोंहा बैसागुआव जोंनि नांथारगौ बा गोनांथि थार मुवा बेनो जादों जौ नङा होमब्ला
औ
औ बेखौबो जोङो बैसागु फोरबोआव बाहायनाय जायो आरोना नोंथां।
बेखौ जोङो बैसागु मोनहां मोनहांनि ओ गोबाङानो गोबावदिननि समनिफ्रायनो जोंहा थिनानै दोनो आ आरोना नोंथां
औ नंगौ
रानि माथानि थिनानै दोननाय होननानै बुङो ना
औ
औ नोंथांमोननि ओनसोलथिंबो बेखौ नुनो मोनो ना नोंथां
औ नुनो मोनो
औ नंगौ नोंथां
बेबायदिनो नोंथांजों सावरायनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों नोंथां
औ गोजोन्थों!
बिदिब्ला जोंनिया दिनै समाबो जोबथ'बाय जोङो बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नोंथां
औ दे बिदिब्ला
गोजोन्थों